बुंदो
औ औ नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामना दं।
आंथ' ओरैनो दंगासिनो दा जिरायनानै
ओ
औ औ। रायज्लायजागोन दे।
हो? बांद्राय खोनायाखै बिनानावखो हेलौ। माने बांद्राय अदिय'आ फैयाखै।
हेल' खोनादों? खोनादोंना नोंथाङा? हेल'?